हेलौ
अ खोनादोबा
अ अ खोनादो दे बुंं
औ मा खालाम
हेलौ हेल'
औ मा खालामदो
ओ दं फैयो ओरैनो आङो ओं दंथ'यो ओरैनो दे जोङो दिनै मा आयदानि सायाव रायलायगोन
बेनोथ' र
उम
फोरनि बानायनाय रायलाय
नोंनिया बारा मोजाङै नेट नाङाखै एसे मोजां जायगायाव थाथ' मा होनदोंमोन अ बर'फोरनि फोरबो फालिथा थायना
बर'फोरनि‌ औ दे मा मा मिथिखो एसे खोन्थादो
बर'फोरनि फोरबो फालिथायाथ' ओ बुंनो थाङोबा गोबां दं जेनेबा ओ फोरबो फालिथाय होनबा आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो फालिथायफोर दङ एनिफ्रायहाय ओ बैसागो फोरबो फालिथाय ओमफ्रायहाय बे मागो फोरबो फालिथाय मागो दमासियाथ' बेबो आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय फोरबो फालिथाय आरो दायो नोंथाङाहाय बुंग्रोबानो जाबाय मा फोरबोखौहाय नोङो साबसिन मोनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होग्रोबानो जाबाय
काति फोरबो माला ओ मा समाव फालिनाय जों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ काति फोरबो औ आंखौ सोंदोंना नोंथाङा ओ काति फोरबोखौथ' थ' बेयो माने आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो बेयो ओमफ्राय उम बे फोरबोआवथ' बांद्राय ओ नेमखान्थि गैया थेवबोहाय बे फोरबोखौ आबादनि मुङै बा आबादहाहाय माने ओ मा होनोलाय बेखौ देरफुनाय समावहाय बा बे ओ बिबार बारनोसै समावहाय बे माइफ्रा बिबार बारनोसै समाव बेखौ फालिनाय जायो आरो बे फालिथायखौहाय ओ काति दाननि सिगां सिगां मा मास मोनलाय? आसिन आसिन दाननि ओ जोबथा सानावहाय नङा नङा बे फोरबोखौहाय आसिन दाननि आसिन दाननि जोबथा ओ दिनावहाय बा जोबथा सानावहाय फालिनाय जायो आरोना बेवहायथ' गोबां नेम खान्थि गैया जेनेबा बा ओ बेवहाय हाय गासा साव थां औ औ बेवहाय माने गासा सावनाय जायो आरोना औ खोनायाखै नामा?
हेलौ
हेलौ औ औ खोनायाखै हेलौ
अ हेलौ
खोनाबायना‌? अ अ
अ खोनाब्लायबा ओ नोंथाङा सोंदोंमोन ना बे आस माबाखौ मा होनोलाय बे काति फोरबोखौहाय माबोरै खुंनाय जायो आरो मा? मा समावहाय खुंनाय जायो नोंथाङा सोंदोंमोन ना ओ बेथ'हाय जेनेबा ओ आसिन दानि जोबथा दिनावहाय बे ओ काति फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो जेनेबा काति मास मोननायनि सानसे सिगां एक तारिकत काति एक थारिकनि सानसे सिगांहाय बेखौ खुंनाय जायो आरोना बेवहाय गोबां बेबायदि नेमखान्थि गैया जेनेबा बे दिनावहाय गासा सावनायल'सो जायो दुब्लि बारिफोरावहाय गासा सावो बेनिफ्राय बेहाय ओ न'नि ओ हख्ला खाथियाव बा न'नि दर ओ बे लामा मोखाङावहाय बेबायदि ओ गासा सावनाय जायो आरो बे दुब्लिबारियाव गासा सावनायनि ओंथियाथ' अ साथि साथि लागायनो साथियाथ' लागायो साथि गैयाब्ला नोङोहाय बे मा होनो लायनो थाइगिर बिगुरा
अ अ।
गुरावबो नोङो बेवहाय गासाखौ सावनो हायो आरो बे दिनावहाय बेनि फ्रायहाय ओ बे थालिरखौहाय थालिर फस्ला मा होनालाय बे थालिर दिन दनाखौहाय नोङो फिसा बेबायदि ओ खालामनानैहाय दना फिसा खालामनानैहाय बेखौ माने अ अ अ बेबायदि सावनो हायो आरो एनिफ्रायहाय बे दिनाव गोबां नियम गैया गैनायालाय हायथ' सोरबाथ' जेने बा न'खरावहाय एसे बावउनाय बावउथाय बेबायदिबो खालामो बेनि अनगायैबो बे ओ जेनेबा दुब्लि बारियावथ' नोङो गासा सावगोन ना बे गासाखौहाय मानो सावो? होननानै बुंबा ओ बर'फ्राहाय बुङोमोन। जेनेबा माइफोरा बिदां गोलाव गोलाव जाथों बेनि थाखायनो आबादफोरा मोजां जाथों बेनि थाखायनोहाय बेबायदि सावो होननानै बुङो आरो थेवबो जेनेबा बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला बे गासा सावनायाथ'हाय मोनसे माने माइ आ बादनि सायाव जि एम्फौ एनलाफोराहाय फैयोना बे एम्फौ एनलाफोरा बै समावहाय माने अराव बारसोमनानै थैनायनि थाखायसो बे गासा सावनायखौ मानियो आरो बे बिगियानारि नोजोरजों नायो। बेबायदि आरो आं मोनथिनायखिनियाव बांद्राय गोलाव नेम खान्थि खाथि गैया बे फालिथाइ बे खौ जोङो फालियोब्ला आरो बे बायदि होनबा नोंथाङाहाय मा मिथिगौ जेनेबा जोंनि बर'नि फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होलायदो नोङो एबा
बेनोसै ओ। औ आथिखालावथ' आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो हिसाबै फालियो।
उम।
आबादजों सोमोन्दो थानायफोर हिसाबै बर'फोर गोदो फालिबाय थानाय आरो दासिम फालिगासिनो
माखौ होन्दोंमोनलाय नोंथाङा मागो? खौ ना मागो दं मासिखौ
औ औ।
अ अ अ मागो दमासियाथ' बे आबाद दिखांनो दिखांखांनायनि उनाव फालिनाय फोरबो आरो ना बे मोनसे दे नोंथाङा मागो दमासि नि सोमोन्दै मा मिथिगौ औ औ। मागो दमासिनि सोमोन्दै नों मा मिन बेखौ एसे बुंनानै हो आंनो
औ
औ खोनादों आङो खोनागासिनो दङ औ खोनागासिनो दङ दे हेलौ हेलौ
अ अ माब
नोंथाङा मागो दमासिनि सोमोन्दैहाय औ औ औ
हदो आंथ बर' फालिबोगासिनो दङ आरो आथिखालसिमबो फालिबोगासिनो
उम उम उम
माया
उम
मा होनो हो नायायो आरोदिनो
उम
औ
बेनिफ्राय
हालौ
अ औ खोनादों दे बुंबाय था
प्रब्लेम जाबाय थादों खोनायाखै एसे
दे आं खोनागासिनो दङ दे बुं खोनाबाय
हेल' औ हेल' खोनाबाय ना
अ अ दे बुंलाय
नोङो एसे ओ मागो दमासिनि सोमोन्दैहाय बुंनानै होदो होननानै बुंदों आङो
ने नेटर्क प्रब्लेम खोनानाय खोनायि खोनानाय
अ अ अ दे होनबा खोनायाखै बा दे दोनथ'नोसै ना
औ औ दे
अ